खुलुम
खुलुमबाय नोंथां ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय?
आङो दायो ओरैनो माने बाहेरावहा गुसु बार जानानैहाय जिरायग्लांनानै दङ आरो।
अ आङो नों थांनाव मोनसे टपिकनि बाग गै सावरायनोसो माने हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
ओ जोङो होमब्ला जागायजेननि जोङो जोंनि ओ हारिमुनि थाखाय रायलायनो। जि नेमा जेरै माने जोंनि हारि नङा मा मा माने गोनांथार इफोरनि थाखाय जोङो रायलायनो हागोन ना।
थांला बायजागोन उम।
थ'ओ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा मा हारिनि मानसि
आङो सासे बर' हारिनि सासे सिख्ला औ ओमफ्राय नोंथाङा मा हारिनि
आंबो एखेयानो एखे हारिनि मानसि स' ओ नोंथाङा बर' हारिनि बागै माने फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै जानाय लोंनाय दानाय लुना दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय। आरो आसार खान्थि फोरबो बर'नि फोरबोफोर बेफोरखौ नोङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो हागोन जेनेबा औ जेनेबा जोंथ' सासे बर' हारिनि सुबुं जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय जोंथ' ब ओमफ्राय जोंथ' बर'फोरा जोंनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय जोङो बेफोरखौ माने जोङो खालाम खालामखानो नांखागोन नङा होमबा। जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय बा राव हारिमु जों बेफोरखौ जुदि फोथांनानै लाखिया अब्ला बेफोरो गोमालांबोला जोंखौ इयुन जोलैायाव जोंखौ सासे बर' सुबुं होननानै जोंखौ मोनथिनाय नङा नङा होमबोला।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि बेखायनो जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो माने बानायनायावहा जोबोद गोसो होनांगौ आरो जेनेबा आथिखालनि जुगावथ सुबुंफोरा ओ बेबाददि गाननाय जोमनाय दख दखनाफोरखौ जेनेबा बारा गाननायखौ जोङो नुनो मोनलााना आरो बारा मानसिफोरा गोसोबो होला बेफोरबायदि दख'ना दानाय आर'नाइ दानाय बा गामसा दानाय बेफोराव मानसिफोरा माने बारा गोसो होला नङा होमबाला।
औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो जोङो माने बेफोर खौ माने जोङो सिनायथि महरै लाखिनो थाखाय जोङो जोबोद गोसो होनांगौ आरो नोंथां। आरो आरो जोंथ' मिनथिग जोंनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि दाबोथ जोंथ मिन मिथिगौ नङा होनोमबोला
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जोंनि ओ बर'फोरनि मैगङानो जाहैबाय दाखोलै बावैसो जोंनि बर'फोरा ओ
जेनेबा जोंनि बर' फोरा ओ जेरैहाय जोंनि बर'फोरा ओ माबा साम' ओंख्रि बा ओ जौ गोरान बा ओ बेफोरखौसो बर'फोरा माने जानानै मोजां मोनोआरो बेफोरखौनो बर'फोरा गाव गावनि मोनसे हारिनि ओंख्रि होननानै माने बर'फोरा माने सिनायथि होयो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथ नोंथाङालाय मा खौ जानानै मोजां मोनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
आङो आङो ओ आङो बांसि सिन अनला दाउ बेखौ जानानै जोबोद गो-मोजां मोनो आरो आङो अनला दाव अनला दाउखौथ' जोङो मिथिखायो ना जेरै बेरे-बोरै सङो बा बोरै माने बोरै उम बोरै बानायो जोंथ' मिथिखायोना
औ औ
अनला दाउखो जोङो
उम उम उम
बिखौथ' गासैबो बद हारिनि सुबुंफोरा गासैबो मोजां मोनखायो आरो नङा होमबोला?
औ मोननायथ' आरो
औ औ नोंथाङालाय मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हा
आङो नार जि अमाखौ बिराद मोजां मोनो जानो थाखाय जानानै बिराद मोजां नाङो ।
औ औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा ओ दासान्दि ओ ओम दाथ' जेनेबा गरम बोथोर जाबायना दाथ' आरो मानसिफोरा ओ जेनेबा ओ गोबां ओम मानसिफोराथ' दायो गोबां माने ओ मै-मै औवा मेवा मैगंखौथ' जेनेबा जासिगोन नङा होमबा? औवा मेगंखौथ' औ दाथ' औवा मैगंखो जोबोद मोनो होमबा नङा होमबा?
मोनो औ मोनो नोंथां ।
थियो नामा औवा मैगंखौ माबोरै सङो बा माबोरै बानायो?
ओ-औवा मैगंखौथ' जोङो सिगाङावनो बे औवा निफ्राय आरो बख'नानै लायो आरो दाननानै लायग्रोबाय सि गाङावनो बेखौ लायबाय आरो आरो बेखौ जोङो हानाय जायो सा फा खालामनानै आरो बे खौ हानानैहाय जोङो जेरै दाउजों संब्ला माबायदि जायो बे खौ आङो फोरमायना होगोन आरो आरो जोङो बेखौ औ जोङो हा बाय हानायनि उनाव जोङो सुबाय आरो जों जिखुनु माने मा ओंख्रिजोंनो संगोन जेरै मा बेदरफोरजों संगोन बे फोरखौ आरो सुनानै लाबाय जगायनानै लाबाय आरो जे ओ जोङो बानलु सामब्राम बेफोरबायदि ओ मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै जोङो संनानै लानाय जाग्रोयि सिगाङो एवनानै लायो । बेनि उनाव जोङो जि मैगं जिजों संगोन बेखौहाय होनो थाखाय बेजोंहाय संनो थाखाय संनो थाखाय रेडि खालामनाय जादोंमोन बेखौ जोङो होनाय जायो आरो बेयाव होनानै जोङो एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो बे ओ-औवा मेवाइखौबो जोङो बेयावनो होनाय जायो । आरो होनानै जोङो एवफ्रामबाय थायो । एवफ्रामबाय थाबाय बेनि जिथिया दै एसे थागोनना बेखौहाय रानजासिम एवबाय थायो आरो खांनायनि उनाव जोङो ओ दै होयो दै होनानै जों आराम गोदौ होनानै नांगौखिनि मस्ला मस्लि हाइजें आरो धुनिया बेफोरबायदिखौ होनानै आराम संनानै जायो आरो ।
औ औ नोंथां। होमबा नोंथांनि संनायाथ' जोबोद गोथाव जायो होमबा ना?
औ औ नों नोंथाङाबो संनानै जानो हागोन आरो।
औ जाफेरबाय नोंथां। जानायालाय ओमबा- बो बेबायदि माने ओ बेबायदि ओ माने बेबायदि सिस्टेमाव हा संनानै जाफेरा खै आरो ना।
औ औ औ। नोंथांनिया माबायदि संनानै जायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ माने जोंनिया माने बे अनलाखौ होआ आरो ओरैनो माने गोखै खैसेब खैसेब खालामनानै जानायमोन आरो।
औ औ अ आङो बारा मोनजायाखै। खै ओ बिदि खनसे खननैफोरल मोनजादों आरो।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै माने मोनथियो नामा?
औ मिथियो जोंनि बर'आइजोफोरा ओ जोंनि जि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावनि आखाइजोंनो दानानै बानायनानै लानाय जायो। जेरै बर' आइजोफोरा गाननो दखना आरो फास्रा लायो। बे ओ फास्लाखौ बेसोरो गावनि आर'नाइ ओ गावनि आखाइजोंनो दा-दानाय जायो। आरो लानाय जायो आरो। जोंनिया मोनसे ओ ट्रेडिसनेल आर'नाइ दङ बेखौबो बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानाय जायो। आरो सोरबा फोर माने आलासि बेफोरखौ बाहायनाय जायो जेराव जोङो ओ आल-आलासि बरायनाय। सोरबाफोर ओ फरिखाफोराव उथ ओ उथ-उथ्रिसारनो हाबोला बेफोराव बाहायनाय जायो आरो आरो ओ हौवासाफोरनिया जोंनि बुङो। थाङोब्ला गामसाखौ बुंनाय जायो। गामसाया माने मेन आरो बेफोर बर' हारिनि थाखाय बेखौबो आइजोफोरा आइजो माहारिफोरा गावनि आखाइजोंनो दानाय जायो। बेनोसै आरो नोंथाङाबो एसे बेनि फ्राय बांसिन मिथिब्ला फोरमायना होनो हागोन।
आंथ' बेनिफ्राय बांसिनथ' आङो बारा एफ बारा मोनथिया होमबाबो आङो बुंनो सानो जे माने बेफोरखौ जोङो ओ बानायनांगौ आरो जोङो बर' फोरा जेसेबां हायो जोङो जि दानाय लुनायाव माने बर'फोरा माने मोखोब माने गोसो होनो नांगौ आरो।
औ औ दाथ' नोंथाङा नुनो मोनदों औ औ।
औ नोंथां औ।
दाथ' जेनेबा नोंथाङा नुनो मोनदों जे बर' हारियाव बिदि दानाय लुनायफोराव दानि जाखांफुनाय लाइमोन सिखोलाफोरा ओ बारा ओ रोंखा ओ रोंखा राखा नङा। स' नोंथाङा बेनिसा मा होनो सानदों दानि जाखांफुनाय लाेमोनफोरखौ?
आङो बेखौनो बुंनो सानो जे माने दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि हारिमु राव रायज्लायनाय माने बेफोरखौ माने माने गोजानाव दोनालासिनो गावगायनि आं गो होननानै बजबना लानांगौ होननानै आं बुंनो सानो आरो। मानो होनोब्ला जोंफोरो जोंनि बा जोंनि हारिमुखौ बा जोंनि ओ राव रायज्लायनायफोरखौ जुदि जों फोथांनानै लाना लाखिनो हायाबा इयुन जोलैनो जोङो जुदि ओ बेयो जोंनि मोनसे से हारिनि नेरसोन होननानै जुदि जोङो बेखौ माने फोरमायथि बा सिनायथि होनो हायाबाला बेफोरो राव हारिमुवा माने गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो जोङो माने जोंफोर सासे जौगाफुनाय बा लाइमोन बा सिख्ला फाननानैबा जोङो ओ बेखौ माने जोङो माने ओ जों जोबोद गोसो होनो नांगौ आरो माने बेखौ जोङो बोरै बोरै मानिफ्राय बनायनांगौ बा मानिफ्राय जोङो बानायबोला जोङो बेखौ जोङो औ बेबायदिनो सिनायथि होनो हागोन बिनि बि बिखौ साननानैबा जोङो जोबोद माने बिखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोङो गोसोखौ होनो नांगौ आरो।
अ अ औ नोंथां नोंथांनि बुंनाया बिराद मोजां जादों। माने बेफोरबायदिनो जोङो थुलुंगा खांहोनांगौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आरो।
औ नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समायाबो जाबाय औ दोनथ'नोसै खोमा नों थां ना?
औ दे नोंथां हामबायसै।
गोजोन्थों नोंथां।